औ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों औ खोनादों आगै खोनादों।
हेलौ
खोनादों आगै। हेलौ
हेलौ
खोनादों आगै आं हेलौ
खोनादोंना आब'आ?
औ खोनादों आगै हेलौ।
हेलौ
औ खोनादों आगै।
आब'निखौ मोजां खोनाफैयाखै। गै
हेलौ खोनादोंना?
हेलौ
खोनादों आगै खोनादों। खोनानो मोन्दोंना मोनाखै गैया? खोनादों आगै
आब'निखौ मोजां खोनाफैयाखै। खै आङो।
अ दायो खोनादोंना खोनायाखै आगै?
औ अब्ला आब'आ दायो मा खालामगासिनो?
दायो आं ओरैनो दं आगै खोनादों औ औ दायो आङो फ्रियैनो दं आगै।
हेलौ
औ खोनादों आगै दायो आङो फ्रियैनो दङ